औ हेलोव नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां औ ओमफाय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो नै दा ओरैनो बिफां सिङाव ओरैनो जिरायनानै नै दंथ'यो ओरैनो।
औ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो नोंथांनिसिम फन हरनायाज जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ मा आयदानि सायावबा नोंथां
औ जोंनाथ' आं माबा जोंनि जे आबहावानि सोमोन्दै बिदिनो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो। जे आबहावाखौ माबोरै संरैखाथि खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदोंमोन आं।
औ औ हागोन दे।
हागोन ना नोंथां अ आबहावा बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनि जे मिथिंगायाव थानाय बिफां- लाइफां जिब जुनार मानसि दोमसि गासैखौबो लानानै जोंहा मोनसे आबहावाखौ जों बुंनो हायो माने जोंनि सोरगिदिं थानाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै जों मोनसेआब हावा होननानै बुंनो हायो आरो।
औ-औ
ओमफाय जोंहा आबहावायाथ' दिनै आथिखालनि मुगायाव आवगायनिखुइ बा सिगांनिफ्राय गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेखौ जोङो होबथानोब्ला बा जों आबहावाखौै मोजाङै लाफिनोब्ला जों मा खालामनांगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन।
औ औ
बेजों लोगोसे जोंहा ना हागौ मानि जेसेबांखि हागौ एसेबांखि जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन आरो मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनि आबहावखौ संरैखाथि खालाम लाखिनायाव बांसिनैहाय गोहोम बा मदद खालामो आरो बिदिनो बोरैहाय होनना बुङोब्ला जोंहा बुंनो हायोदि जों जे हां लानायाव अक्सिजेन गेसखौ लायो आरो एंगारनायावहाय जों कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ हंगारो अब्लाथाय मा खालामो बिफाङा बे जोंनि उल्था आरोना बिफाङा ओ हां लानायावहाय कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ लानानै ओमफाय हां हंगारनायावहाय बेयो मा अक्सिजेन गेसखौ एंगारो आरो जायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमाव जि जों नो नांगौ बिबांनि असिजेन गेस बेखौ बिफां फोरनिफायनो जोङो मोननो हायो बिदिनो औ ओमफाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनाय दंदि मोनसे फांसे बिफां दानफ्लायोबा फांनै बिफां गायनांगौ होननाय बुंनाय दंखायो सिगा गां निफ्रायनो बेफोरखौ जोङो फालिनांगोन ओम फाहाय जोंहा दिजि बुहुमनां बिदुं बांनाय बेफोरबो जे बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनाव आरो माखासे ओ मुवा बेसाद दिहुनथाइनि जाउनाव आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव फोर जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओ बुंनो थाङोबा जेरै अ कलकारखाना दारिमिनसालि जायखौ जों बुङो बेफोराव गोबां बिबांनि मुवा बेसाद दिहुननायनि जाउनावबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जादों आरो जे गोबां बिबांन मुवा बेसाद दिहुननायाव मा जायो बे दारिमिन सालिनिफायहाय ओंखारनाय उखुन्दै जि माखासे गाज्रि गेसफोर बेफोरो जोंनियाव माने आबहावायाव गोरोबफायो आरो आरो बेजों लोगोसे मा बे दारिमिनफोराव दि दुहुननायाव जोंनो गो बांनि दैनि गोनांथि जायो जाय दैफोरखौ जोङो दारिमिननि फाय गुबुन दैमा दैसाफोराव जों गारहरनायफोरखौ नुनो मोनो बे गारहावजानाय दै नो माबायावहाय दैयावहाय जोंहा गोबां बिस गोनां आरो जायनि जउोनाव दैयाव थानाय एम्फौ एनला माखासे ना खांख फ्राय बायदिसिना दैयारि जिबिफोरा माने गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो माखा से बेबायदियैनो गोमालांनो हमगासिनो दङ आथिखालनि मुगायाव औ ओमफाय जोंहा बुंनो हाबावो जे गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनाय गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनायाबो जोंहा आबहावाल' आबहावखौ गुबुंले खालामो गारि मथरा माजों खारो होनोब्ला जोंहा पेट्रल आरो डिजेल बेजोंसो खारो बांसिनानो। पेट्रल आरो डिजेलजों खारनाय गारिया गोबां बि बिबांनि उखुन्दैखौ जोंनि बारहावायाव एंगारो बारमण्दलावहाय। थिग बेबायदिनो बेजों जोंहा आबहावाया गाज्रि जायो आं सानोदि बेनि सोलायहाय जों मा खालामनांगौ ओ जे मोब्लिब गोहोजों खारनाय आरो जोंहा माखासे मिथिंगायारि गेसजों खारनाय गारिफोरखौ जों बाहायनांगौ। जेरैहाय जोङो नुनो मोनानो माबेबा माबेबा गिदिर गिदिर गोरफोराव जोङो बे मोब्लिब गोहोजों खारनाय आरो बे ओ मिथिंगायारि गेसफोरजों खारनाय जाय सि एन जि बायदिसिनाजों खारनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय दा सिमबोयोन ओ बेफोरखौ मोजाङै बा बांसिन बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोना। दासिमबो जोङो पेट्रल डिजेलदो खारनाय गारि मथरखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औ थिग बेबायदिनो जोंहा मा जायो ओ बे गुबुंनाया जायो आरो। ओमफाय जों बुंबावनो हायोदि गंसे न'खराव नो गंब्रै गंथाम बेफोरबादि गारि लानायखौ जों नुनो मोनो। आं सानो बेफोर गारिखौ एसेबां लायाबालानो गंसेफोर लाब्लाबो जायो आरो मा जोंनिया गासैबो सुबुंफोरानो बबेबा मोनसे जायगासिम सहैनो थाखाय गावबा गाव गारिफोरखौ लाना नै थाङो बा बाहायो। बेखौ बाहायाबालानो जों हा ओ रायजोफोरनि थाखाय जायखौ जोङो पाब्लिक गारिबो होना बुंनाय जायो। जेरैहाय जों बास फोर माखासे गारिफोर, फारा गारिफोर मोनो। बेफोरजों थांलाय फैलाय खालामबा जोंहा बे आबहावाया गुबुंले जानाय या एसेबाबो मोजांसिन थासारियाव फैगोन। आरोहाय जोंहा ओ जे सावन गुबुंनाय बेफोरो सावन माने जोंहा सोदोब बुङो सोदोब गुबुंनाय बेफोरो एसे मोजांसिनाव थासारियाव फैगोन आरो सोदोब गुबुंनायजोबो जोङो आबहावाया गारजि जायो। बेजोंनो जोहा बुंनो थाङोब्ला आरो दै गुबुंनाय। दै गुबुंनाया जे सिगाङावनो बुंबाय दारिमिनसालिफोरनिफ्राय दै माखासे गाज्रि हगार हरनाय, बेजों लोगोसे माखासे जिब जुनारफोरनि गोथै देहा बेफोरखौ बालानो जोङो माबायाव दै दैमा दैसाफ्राव गारनायफोरखौ नुयो। बेफोरबायदि खालामनाया जोंहा गोबां दैनि गुबुंनायखौ बांहोयो। आरोहाय बिदिनो जों मा खालाम नाङि मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगायावनोहाय दैयावहाय गारहरो। बेजोंबो जों गुबुंनाय जायो आरो जायनि गेजेरजों माखासे दैयारि जिबिफोरा जोबोद मोगा मोगिजों जेंनाजों सौसि नो गोनां जायो। बिदिनो जोङो आबाद फोथारावहाय बांद्राय बिबांनि रासायनारि मुलि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा मा जायो आबादा जोंहा मोजांखौबा मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ। नाथाय बेनि उल्थायै जोंहा मिथिंगायाव गोबां गोहोम गोख्लै गाज्रि गोहोम। जेरैहाय इयुनाव बे हाफोराहाय माने मोजां फिथाइ होनो हाबा मोजां ओ आबादखौ मोजां जाहोनो हानाय बिनि गुना गैया जालाङो आरो बेजों लोगोसे बे ओ हायाव याव थानायहाय माखासेफोर जेरै खानस्रि सस्रमा मा खांख्राइफोर बिदि थायो दुल्बिफोराव बेफोरो माने जोंहा गैया जालाङो। आजिखालिथ' जोंहा बेल्लाव जायखौ फानसौ होनना मिथियो बेफोरखौ जोङो फ्राय नुनो थांलियानो। बेफोर गासैबो रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाउनाव गोमालांनो हमजोब्बाय आरो।
औ औ नोंगौ।
ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा मा जायो प्लासटिकनि बाहायनाय। बे प्लास्टिकनि बाहायनायाबो जोंहा गोबां बिबांनि गोहोम खोख्लैयो। जेरैहाय ओ प्लास्टिकजोंथ' बिफां लाइफांफोरा सोरखिनानै रज'नो हाया आरोना बिनि थाखाय जों प्लास्टिकखौ खम बाहायनांगौ आरो प्लास्टिकखौ जों सावोब्लाबोप्लास्टिकनि जोंहा मा गाज्रि गेस ओंखारो जायखौ कार्बन मन'अखसायद बुङो बेबो जोंनि देहायाव हाबोब्ला जोंहा गोबां बेराम जानो हागौ आरो बिदिनो जोंहा हां लानायनि बेराम जायखौ आस्थमा बेफोर जोंनाव जागासिनो बे मिथिंगाया आबहाव गाज्रि जानायनि जाहोनावनो
औ
औ गाज्रि मा मानि जाउनाव जादों बेखौथ आंनिफ्राय मिथिखाबाय नोंथांना बेफोरखौ नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन नामा एसेब्लाबो
औ आं थारैनो हागोन नोंथां जिखिनि नोंथाङा आबहावा गाज्रि सानै जानायनि सायाव फंनैसो बुंबाय बियो थारैनो गाससिबो सैथो थारैनो नंगौ जों बे गासै आबहावा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै सावरायनायनिजों गोजोननाय मोनबाय आं दा बेनि सोमोन्दै एसे सुंद' फोरमायनोसै
बे आबहाया
सानदों आबाद माबोरै गाज्रि जायो नोंथाङाथ' बुंखाबाय दा बिनि उनाव जों बे आबाखौ माबोरै जों सुबुं माहारिया माने आबहावा गाज्रायनायखौ जों होबथानो हायो बा जों खमायनो हायो बेनि सोमोन्दै आं एसे सुंदुयै सावरायनो सानदों गिबियावनो जाबाय नोंथाङा बुंदों आबहावाखौ जानाया बिफां लाइफांनिफ्राय जायो होननानै बिफां लाइफां दानफायनिफ्राय जायो होननानै जों मानो होना बिफां लाइफां दानफायनिफ्रायसो माने दानफनाय लोगो लोगोनो जोंहा अखा हानाया खम जायो अखा हानाया खम जायोबा बाङाय माने गै गैयिआनो जायो माने बेनिखायनो जोंडो़ बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालाम खालामनांगौ आरोना बिफां लाइफां दानफायनाय जेराव बिफां लाइफां गैया बै जायगायाव माने अखाया खम माने खम जायो बा हायि जेराव अखा हाया बे जायगायाव माजायो बा बालाबारि जानायनि गोबां सानस थायो आरोना बैनिखायनो जोंङो लाइफां दाननायखौ बन्द' खालामनांगौ बा खमायनांगौ बिबदिनो जोङो बिफां फांसे दानफायोब्ला बे बिफां फांसेनि जायगायाव जोङो फांबा बा सय सयदाल बिफां बिदि गायनांगौ आरो ना बेबायदि जोङो माने बिफां दानफायनायनि बे जिखिनि खहा जानाय बेखौ जोङो समानथि लाखिनो हायो हायो आरो ना बिफां दाननायनि बिबांखौ जोङो समानै लाखायो खिनो हायो बेबायदिनो जोंहा मा जायो बिफां लाइफां लांफै उनाव जोंहा माखासे जाहोन दंबावो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बे कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै गेस जेरै इथा सावनाय माबा सावनाय बेनिफ्राय उखुनाय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरखौ जोंनि माने बारमन्दलावनो गोसारनानै थायो बेनिफ्राय जोंहा गोबां जेरै बिखानि बेमार हां लानायाव बेमार बिदिनो सम फ्ल'फोरनि बेमार बेफोरबायदि जायो बेखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय मा खालामनांगोन एसेबां गिदिर गिदिर पार्क गाना दङ जों बेफोरखौ बाहायनायख एसे जानगाराव थानांगोन बा खम खालामनांगोन ओबिदिनो दाखोर दाला गारनायल कालखारखानानिफिराय ओंखारनाय जिखिनि लेथ्रा गेस मुवा बेफोरखौ जोङो जेराव मेराव गाराबालासिनो साबसे जायगायाव जमा दोननानै बेखौ दोनथुमनाय बा गोजान जायगायाव दोननाय बिदिनो दैमा दैसायाव गारलासिनो साफायै लाखिनाय सााब सिखोन लाखिनाय बेफोरफ्रायबो जोङो माखासे गाज्रि जानाय हुदाफोरखौ माने खम खालामनो हायो आरो ना बेनि उनाव जायो जोंहा नोंथाङा बुंनांबाय प्लास्टिक प्लास्टिक बाहायनायनिफ्रायबो गोबां मानानि बारमन्दला जोंनि आबहावाया गोबां बिबांनि खहा जायो जों बेखौबो बोरै खम खालामनो हायो जोंबा प्लाटिक दानि जुगाव गोबाङै नुनो मोनदों फिसा फिसौ गासै खामानियावनो दा जोंहा प्लास्टिक नङाबा खामानियानो जाया जेरै मेथाइ प्लास्टिकनिफ्राय लानानै
खायसे फिसा फिसौ न' लुनिफ्राय लानानै गोबां जायगायावनो माने प्लास्टिकखौनो गोबां बाजार सक गला न'खरफोराव माने जेराव मेराव ज्राव ज्राव नुसै आरोना जायनि जाव जायनि जाहोनाव बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव जानला मोनला गारो माफोराव न'फोराव दुब्लिफोराव फोराव जायनि जाहोनाव जोंहा हाया गोबां खहा जायो बेयाव बिफां लाइफां रुज'नो हाया बेनिखायनो नोंथाङा मा खालामनांगौ बे प्लास्टिक गारनायखौ जों खम खालामनांगौ आरोना बे प्लास्टिक बाहायनायखौ जों
जेरै जाय जायगायाव नोंथाङा प्लास्टिक गारा प्लास्टिक गारखौ जायगायाव
जा बेफ्राव गारो प्लाटिक प्लास्टिकनि जायगायाव जोंहा गोबां दानि जुगाव लेखा बिलाइजों बानायनाया मना बा बेग
बानाय नुनो मोनदों जोंहा बेनि जायगायाव गनि जायगायाव मना बा बेगफोरखौ नोंथाङा बाहायनांगौ
खौ नोंथांखौ बाहायनायखौ खम खालामनांगौ थिग बेबायदिनो जोङो आरो गोबां माखासेफोर जाहा दंबावो जेरै हाया माने दा जोंनि बे आबहावानि हाया माखासे गोबां हायाव थानाय जिबसाफोरखौ बुथारजोबो जेरै हायाव गोबां बिबांनि मुलि बाहायनानै आबाद मावनाय बेनिफ्रायबो जोंनि हाया गोबां रोखोमै माने गाज्रि जालांबाय दं हानि जिबफोरा थैलां बाय दं आरो ना हानि जिबखौ खहा खालामलांबाय दं बेखायनो जोङो बे हायाव थानाय जिखिनि जिब बेखौ बासायनो थाखाय जोंहा हायाव जोङो बे बायदिसिना केमिकेल जोंनि दैयाबो खहा जायो मेबा दैयावबो गोसारलाङो आरोना हायाव थ थानाय लोगो लोगो जाय जायगायाव जोङो बांद्राय मुलि बाहायो बे जायगायाव माने बिफां लाइफांखौ रज'नाय बा लाइफां रज'नायखौ जों नुनो थाङा आरोना बेखायनो जोङो बेफोराव रासायनारि मुलि बाहायनाय बा बिदि बिदिनो जाय जाय मुलिफोरा हाखौ जोंनि दैखौ आबहावाखौ खहा खालामो बै मुलि एा रासायनारिफोरखौ जों बाहायनायखौ खम खालामनांगौ हायोबाथ' फ्राय बन्द' खालामनांगौ। थिग बेबायदिनो जोङो नोंथाङा बुंबावदों गारि मथर सालायनाय गारि मथर सालायनोफ्रायबो गोबां जोंहा माने गारि जाबाय दं जायनि जाउनाव गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावायावनो गोसारनानै थायो। बे गोसारनानै थानाय बारमन्दलाव थानाय बेखिनि गाज्रि गेसफोरा जेरावबो थाङा माने बे बारमन्दलावनो थायो जायनि गेसफोरखौ जोंनि जोंनि देहा सिङाव हाबलाङोब्ला जोंहा गोबां बेमार ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो समफ्ल'नि हां लानाया खहा जानाय बिदिनो बिगुरनि बेराम जोबोद बिबांनि खहा जायो आरोना। बेखायनो जोङो बेफोर गारि मटर सालायखौ जों एसे खम बिबांनि खालामनांगौ थिग बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दङ। जेरै जोंहा ग्रिन हाउस एफेक्ट बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाज्रि खहा होयो माने बिनि उनाव जोंहा जायो दैबाना दैबाना जानाय हा गिसि गानाय बांग्रिं मावनाय बिदिनो सोनामिफोर जानाय बेफोर मोनसे आबहावा गाज्रि जालांनाय एबा खहा जालांनायनि जाउनावनो जानाय बेफोरबो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि नुथाय आरो ना। बेखायनो जोङो हागौमानि बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायनांगौ गारि मथर लायनायखौ बन्द' खालामनांगौ मुलि बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बिदिनो गोबां जाहोनफोर दङ आरो ना जोंनि बे बुहुमाव जाय गासै जोंनि बे दायनिगिरिया जाहैबाय जोंनि सुबुं अजिमा बांनाय।
मानो होनोबा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो सुबुंनो थानो थाखाय जायगा नांगोन बा हा नांगोन न' बां नांगोन बेनिखायनो गोबां बिबांनि अरनबारि हाग्रा सिफायनाय सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौबो जोङो समानथि लाखि